अ थो खोनादों अ मा खालामदों?
ओरैनो जिरायगासिनो दं।
अ बेस्थ'थ' नङाना?
नङा दे।
ए होमबा जोङो दिनै राय्लाय जागोन ना? होमबा
औ रायलाय जायो।
औ रायलायनो नामा ओ बे खारै बानायनाय आरो खारै खारै बानायनाय खारैखौ माबायदि बाहायो जोङो? बेनि सोमोन्दै जों सावरायनो नामा?
बानायनाय औ औ राय्लायजायो खारैखौथ' आङो मानिफ्राय बानायो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय बाहायनायखौ मिथिगौ आरो बाहायनो मोनो। दा नोङो माबोरै बानायो बेखौ एसे खोन न्थानानै होलाय मिथिगौबा?
आरोना जेनेबा खारैखौ मानिफ्राय बानायो। उम बे खारैखौथ' आ जोङो जों थालिर बिफां थालिर मादा बेल' नङा